औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंना
औ खोनादों।
औ।
दे दिनै बर'फोरनि रंजानाय फेस्टिभेलनि सायाव रायलायनो।
औ जागोन दे नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा औ।
दाहै जोङो बैसागो
उम
खाथि खासा मागो बेफोरनि सायाव सावरायगोन दे।
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन। बर'फ्रा बैसागोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों आरो दिनैसिमबो खुंबोगासिनो दङ।
औ।
बर'फ्रा बैसागोखौ उ सैत र बे लास्ट मासखौ मा होनोमोनलाय?
बैसाग सै सैथ्र' सैथ्र' दान
उम सैथ्र' दाननि जोबथा दाननिफ्राय ओ बिजो मा सैत्र दाननि जोबथा साना अ जोबथा दान एबा सानाव बर'फ्रा मोसौ थुखैयो
औ
आरो बैसाग दाननि एसे खालार जानाय लोगो लोगो बर'फ्रा एबा बर' समाजाव गोदो गोदायनिफायनो मानसि बैसागु फालिबोदों बे मानसि बैसागुखौ बर'फ्रा गेदेर उन्दै बयबो खुलुमलायो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो
औ
बेबादिनो लासै लासै बैसागोआ सिन सान दाङो सिन सान जानाय लोगो लोगो बर'फ्रा ओ सात तिथि एबा गोखा गोखै जानाय मोनसे हाबाफारि लायो
अ
बे गोखा गोखैखौ जायोब्ला बर'फ्रा बायदि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनो होननानै फोथायो
उम
आरो हबाय
नोंथां ओ नोंथाङादि बैसागुआव गोखा गोखै जानायखौ फोथायो होननानै बुंदों बे गोखा गोखै जानायाव ओ मा मा मैगं बाहायो बिनि ओ बैफोर मैगंफोरखौ मोननैसो मख'नो हागोन नामा नोंथां?
बे गोखा गोखै जानायाव बर'फ्रा दिंखिया मानसि गालदेब
औ
ओ
मैथासि
जों जोग्लावरिया मैथा सिख्ला लाफा सायख' बायदि बाय दि मैगं जायो होननानै जों फोथायनो जों नुनो मोनो
औ बेखौहाय बे मैथासे बेफोरबायदि मैगं गोखा गोखै जानायखौ बैसागुनि ओ से खालार खालिबो आरो ओ माबा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ थुखैखालिबो जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओमफ्राय बे
ओ
नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बेखौ मिनथिगौ मिथिनायासो बियो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो। जेरै जोंनिया बैसाग दाननि स्नि सानखालि जायो।
ओं
गुबुन जायगायाव बै हागनि से खालार खालि जायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मोसौ थुखैैनाय दिनखालिनो जायो
औ औ ओ नंगौ नोंथां ओ माने जायगा लायै जायगा माने बियो गुबुन गुबुन जायो आरो ना अब्ला आंनि मिनथिनायाव माने सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि बेखौ जायोब्ला माने बोसोरनि बे सिगांनि बेराम आजारफोर बात बेमार बायदि बायदि जिखुनु जाया माने गोदान बोसोराव दा फैफाथों होननानै बेखौ जानाय जायो होननानै मिथिनाय जायो। आरो ओमफ्राय आरो बै से खालार खालि जायो। लामाने बे फैबाय थानाय बोसोराव
माने जाहाथे बेराम आजार दाजाथों बे मान बे खालिनि मुलि हिसाबै बे खौ जानाय जायो होननानै बेखौ माने खोनानो मोनो आरो माने फैबाय थानाय बोसोर फैबाय थानाय बोसोराव जाहाथे बेराम आजार दाजाथों होननानै बेखौ जायो होननानै बुङो आरो बिदिनो बे सिगां बोसोर ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जानायखौ खायफाया बे फैबाय थानाय बोसोराव बेराम आजार दाजाथों होननानै जायो होनना बुङो आरो खायफाया माने ओ सिगांनि ओ जि खिनि बेराम आजार दंमोन जि दंमोन बियो दानगारथोंसै गोदान बोसोराव दा फैफाथों सोंसै होननानै जायो होननानै खायफा खायफा फोथायनायखौ आङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां। औ बिदिनो
साननिखौलाय
औ स्नि साननिखौ जोंनिया ओरैनोथ' स्नि सानाव बिदि जाहैनाय ओ खोनाया। माने जोंनि ओ जायगायाव बेफोरखौ बाहायनाय खोनाया आरो माने ओरैनोथ' आथिखालाव जोङो नुनो मोनो माने ओ बैसागुथ' मागिनाय जायोना। बै बैसागु मागिनायाव माने ओ खायफा खायफाया बे बैसागु मागिनो थाङोब्ला बे गोखा गोखैखौ एवनानै दोनो आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बे मोसानायावनो माने बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो बे स्नि सानखालि थ' खा माब्लाबा जायो माब्लाबा जाया बेफोरबायदिखौ नुयो आरो
ए जोंनिथिंथ' सिनि सानानो गाहाय जाना फैयो।
अ-अ स्नि सानखालि इसेबां माबा खालामनाय जाया आरो ओरैनोलाय बेखौ जोबथा बैसागुनि जोबथा फालिनाय बा मानिनाय होननानै बेखि ओ बे खालि मानिनाय जायो आरो होमबाबो माने बे खालि गो गोखा गोखि जाथारनांगौ होननानै बेखौ इसेबां माबा खालामनाय नुवा आरो जोंनिथिं। औ बिदिनो जों माने ओरैनोथ' सिगांनि समाव से दानालागै बैसागुखौ मानियोमोन। एबा फालियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो। ओ आथिखालाव माने से सप्ता बा स्नि सानसिमल'। मानिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो औ नोंथां ओरैनो बैसागु समावहाय ओ बिदिनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बे बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो।
ओ नोंथाङाबो बेफोरखौ नुदों जानो हागौ?
नुदों नुबोदों
औ बिदिनो जोङो माने बैसागुनि समाव माने बयबो न'खरनि गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' आरो गामिनि रायजो राजा गासिबो। ज'यै ओंखारनानै माने बेबायदि बैसागु मोसानाय रंजानाय बाजानाय। बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो बेफोरखौ नुदों जानो हागौ। आरो मोनबोदोंबो जानो हागौ गाव प्रेक्टिकेलि। जोंहा बेबायदिनो बैसागुफोरखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओरैनोथ' सिगांनि समाव गोबां नेम निथिजों। मानिनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव सरासनस्रा नेमफोरजों मानिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बैसागुखौ। जेरैहाय औ मोसौ थुखैनायखौबो माने गोदोनि समाव गोबां नेम निथिजों मानियोमोन लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि माने मेथाइ खननानै मोसौ थुखै ओ थैनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि मेथाइ खनलायनायफोरखौ नुबांला आरो
ओं माने बिलो बा दैमा दैसा फुख्रिफोराव थुखैहैनायफोरखौ ओ नुनो मोनोमोन सिगां नाथाय आथिखालाव इसेबां मानि इफोरबायदि खालामनायखौ नुला आरो एसे एनै बेफोरबायदिनो दंग' फिसाफोर दङब्ला बेफोराव एसे थुखैनायखौ नुयो आरो बिदिनो। जुदि खाथि खालायाव बेफोरबायदि दै गैयाब्ला माने अ ओ थिंखलनि दैजोंनो सेरनानै सो थुखैना होनायखौ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। औ ओ
जोंथिंथ' मोसौखौनो आथिखालाव नुनोनो थांला।
औ औ
मोसौनि अनजिमाया खम जानानै फैबाय।
औ ओरैनोथ' सिगांनिस समाव मोसौखौ लानानै फोथायनाय दंमोन माइनाव होनानै जायनि न'खराव मोसौ थायो बेनि न'खराव माइनाव थायो होननानै आरो जाय न'खराव मोसौ गैया बेनाव माइनाव गैया गोरिब जायो बा दुखिया जायो। फोथायनायखौ जोंङो खोनानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नोजोर होनो थांब्ला माने नुला आरोना ओंखायनो बैसागु समावबो। मोसौ थुखैनायावहाय माने खायफा खायफाया मोसौ थुखै खालि मोसौखौनो थुखैनो मोनै बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनसै आरो
नंगौ।
औ दाथ' जोंहा बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायबाय आरो मागो आरो बेबायदिनो खाथि गाासानि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानबाय जोंहा माने मागो समाव ओं मागो दमासि मागो दमासि होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ बेवहाय माने जोंहा ओह मागोनि सिगाङाव जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां ओ आबाद माव बाय माइ गायबाय बेयावहाय जेसेबांखिनि खस्थ' खालामनानै मोनबाय बेखौ माने बिनि फिथाइखौ बै समावहाय मोनजोबनाय जाहैयो आरो मागो समाव बे समाव माने जोंनि बर' न'खर फ्रा माहाजोनबा गोनां जायोनो आरो बे समाव ओंखायनो रंजा बाजा। जायै माने बयबो ज' ज'यै फिथा सौराय जालायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आरो जोंहा ओ काथि गासायावबो बेबायदिनो जोंहा माने जाहाथे जोंनि ओ आबाद मावनाया बा जोंनि जोंनि बर' न'खरफोराथ' एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा माइ आबादखौनो बांसिन मावो नालाय बे माइ आबादा जाहाथे मोजाङै फिथाइ जाथों बा एम्फौ एनलानिफ्राय रै खा मोनथों बेखौ नोजोर बोनानै बे काति गासाखौ मानिनायखौ आङो नुबोदों आरो आथिखालावबो मानियो बेखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो खाथि गासायावहाय माने मोनाबिलि समाव माने माइ दुब्लियाव बे थाइगिरखङआव आलारि सावनानै होनाय जायो आरो अब्लानिया माने बेखौ मोनसे फोथायनायखौ आङो खोनानो मोनदों बेयाव सावनानै होयोब्ला बिनि थाइगिर खंनि मोनामनायजों एम्फौ एनलाफोरा थैयो आरो बेजों लोगोसे बे दुब्लि बारियाव बे आलारि बा खि सावनायाव एम्फौ एनलाफोरा बारसोमनानै थैफैयो बेजों थैफैयोब्ला माने माइयाव एम्फौ एनलाफोरा खम जायो अब्लानिया माइखौ जानो हाया एम्फौआ गैया जायो होननानै फोथायबोनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो
औ औ।
औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
उम आंबो नुफैदों नु नुबनाय खाथि खाला सावनायखौ
औ
मोनाबिलि समाव
उम
बयबो दुब्लिबाथाय सावनो थाङो
अ
बे दुब्लियाव बे सावनायाव
उम
थाइगिरनि बिखंखौ थाइगिरनि बिखङाव थाव लनानै सावो।
औ
बे अरजोंनाय समाव खाथि खालानि एम्फौफ्रा बे अराव बारस'नानै थैफैयो
औ
आरोाथ अराव बारस'ना थैफै एम्फौफोरा थैफैनानै उनाव आबादखौ मोजां जायो होननानै फोथायो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोंहा बारि बागानफोरावबो लामाफोरावबो बेबायदि सावनायखौ नुयो नङा होनोमबा नोंथां।
सावो
औ बिदिब्ला नोंथांजोंहा दिनैनि औ औ दे
हे गोजोनथों